अ‌ नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना
खोनादों नोंथां
औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हरदोंमोन नोंथां नोंथां
औ औ जागोन नोंथां
औ बिदिबा दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बे दैज्लां बोथोरावनो नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव मा मा मैगं थाइ गं गायो एबा माइखौ माबायदि गायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ थिग बेबायदिनो जोंनि गामि ओनसोल
औ
दैज्लां बोथोराव जों माइ गायनायखौ नुनो मोनो
औ
बेबायदिनो जों बायदि बायदि बायदि बायदि रोखोमनि मुं बायदि बायदि नाम मुंनि माइ गायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै
औ
रन्जित परिमल बासमुथि फुल फाख्रि बेफोरबायदिनो जों जोंना माइ गायग्रोनो थाखाय सिगाङाव नांग्रोगोन जोंनो माइलि माइलिखौ जों थिनानै दोनखानाय जायो थिननानै दोनखानाय गैयाबाब्लो जों हाथाय बाजारफोरनिफ्राय जों बायना लाबनानै बेखौ जों मोजाङै जावनानै जों बेखौ मोजाङै जावनानै फाथोनि बुस्था थायाव सोनानै जों बेखौ हाखर फख्रियाव जों सानसेबा साननैनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो आरो बेनिफ्राय जों बेखौ जेब्ला माइलिया माइलिया जेब्ला गाजा ओंखारो अब्ला जों बेखौ बोरियाव दैखांनानै थालिर बिलाइजों खोबनाय जायो आरो नोंथां बेनिफ्राय जा हायाव जों माइलिखौ फोगोन बेखौ जोङो मोजाङै मोसौ हालि जों एबा ट्रेक्टरजों मोजाङै हेवना लानानै जों बे औ जेब्ला हाया मोनो अब्ला जों माइलिखौ सारस्रो सारस्रोनाय फोनाय जायो आरो नोंथां बेनिफ्राय जों जेब्ला खैथाया दान मोनसे बा दान मोननै जालां अब्ला जों माइ गायनो थाखाय आखाइजों जाय दुब्लि दुब्लिखौ जों हालि एबा मोसौ हालि एबा ट्रेक क्टरजों हालेवग्रोनानै लानाय जायो बेनिफ्राय जों आलि खोनाय जायो हाग्रा मावग्राफोरखौ बेनिफ्राय फिन आरोबाव जों हाग्रा बंग्रा गैयाजासे जों आरोबाव हालेवनाय जायो आरो आलिखौ दानफिननाय जायो बेनिफ्राय जों खै खैथाया जेब्ला माइलिया जेब्ला गोजौ जायो अब्ला जों बे
औ
नै मुथा मुथा फुनानै खानानै जों बेखौ गायनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो दानि जुगावथ' जों सासे सानै गनायखौ नुनो मोनला जों गोबां गोबां हाय ज्रा लानानै जिजोन एबा जिबा जोन‌लान गाम लानानै जों माइखौ गायनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलफोराव जों गोबां मैगं थाइगं गायनायफोरखौ नुनो मोनो जेरैहाय जिंखा भल लेस्रा पट टल भिन्दि फालौ बेफोरबायदिखौ जों दैज्लां बोथोराव आबाद मावनायखौ जों गोबां नुनो मोन्दों आरो नोंथाङा नोंथाङाबो नोंसोरनि नोंथाङाबो नों सोरनि गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि आबाद मावनायनि बागै एसे फोरबाय थिनो हागोन ना नोंथाङा
औ हागोन नोंथां दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां दाथ' जोंनि ओ गासि बो दाब दाब जायगाफोरावनो जोंनिया माइ गायो एबा माइनि आबाद मावो थिग बेबायदिनो माइनि अनगायैबो ओ जोंनिया मैगं थाइगं जानो थाखाय जों बे जिंखा पटल बिदिनो लेस्रा भिन्दि बिदिनो लाव बेफोर ओ आबाद मावनायखौ नुयो आरो जोंनिया ओ गुबुन जायगायाव माइखौ मेसें बोथोरावसो गायो आरो जोंनियाव दैज्लां बोथोराव गायो आरो नोंथां। बेनि जाहोनानो जाबाय जेनबा ओ गुबुन बोथोराव मेसें बोथोर गायनाय जानानै जाय बेयाव मेसें बोथोर दै जायो ओमफ्राय ओ दैज्लाङाव दै जाया आरो बिसोरनिथिं दैज्लांआव दै जाबाबो माने बिसोरनिया दै लोमनाय बिदिनि थाखायनो माइ गायनो हाया आरो बिसोरो ओ जोंनि ओनसोल एबा गामियावथ' जोंनिया ओ दैज्लाङावसो दै जायो नालाय ओंखायसो जोंनिया दैज्लांआव माइ गायो आरो थिग बेबायदिनो जोंनो माइ थाखाय गिबियावनो जोंनो बिदिनो ओ खोथिया नांग्रोगोन नङा होमबा
औ नंगौ
फोनो थाखाय जोनो माइग्लि नांग्रोगोन बे माइग्लिखौ जोङो बिदिनो दुखान एबा बाजारनिफ्राय बायना लाबो आरो नङाब्ला सिगांनि माइ बोराय नो दोननानै जोङो बिदिनो फाथोनि बस्थायाव जोङो ओम बिदि ओ दंग' एबा हाखराव सोमनानै दोनो आरो फाथोनि बस्थायाव बिब्दिनो बेखौ हरसेबा हरनै थानानै बोखांनानै जोङो मोजाङै ओ लामस्रोनानै दोनो आरो बेनिफ्राय बेयाव जोङो लाइ बिलाइ ओ जोङो थालिर बिलाइखौ जोङो खोबना दोनो खोबना दोनखांनायनिनो बिनो हरसे हरनै थानानै बेखौबो खांना नायब्ला बेयो ओ गाजा खिलिबाय आरो बियो जेब्ला गाजा खिलियो जों बि ओ खोथियाफोनो थाखाय दुब्लि एबा फोथाराव जों मोजां हेवग्रोना लायो फोमोनग्रोना लायो हाखो बेनिफ्राय खोथाखो खोथियाखौ जेनेबा माइ सास्रो सास्रो फोयो आरो थिग बेबायदिनो जेब्ला खोथियया जौवो अब्लानिया जोङो माइ गायनो थाखाय दुब्लि एबा फोथारखौ मोजाङै ओ हालेवना लाग्रोयो हालेवना लाखांनान बे खोथियाखौबो आखा आखा फुनानै जोङो ओ माइ गायो आरो ओ थिग बेबायदिनो बुंनो थाङोब्लाथ' गोदो गोदाय जोंनिया ओ मोसौजोंसो हालेवोमोन ओमफ्राय ओ दा बिब्दिखौ नुनो थांला दा मानसिफोरा गासिबो ट्रेक्टरजोंसो हालेवो आरो नोंथां बिबदिनो जोङो माइ गायनो थाखाय दुब्लिखौ एबा फोथारखौ मोजाङै फोमोनना लानानै जों बेयाव बिदिनो हाग्रा थैनायबो हासार सारनांगो बिदिनो जोङो बिदि आलिफोरखौबो जों बोसोर बोसोर गोदान गोदान जोङो खोफिनबाय थानांगौ आरो माने बे फोथाराव दैया जमा जानो थाखाय थिग बेबायदिनो गोबां रोखोमनि माइ गायो जेरै माइब्रा गायो बिदिनो माथा गायो जेनेबा रनजित अनजना गं गुबुनदि बिदि बायदि बायदि गुबुन गुबुन मुंनि माइ गायो आरो आरो दाथ' गोबां ओ गोदान गोदान मुंनि माइ ओंखारबावबाय आरो नोंथां। औ थिग बेबायदिनो ओ गोदो गोदायथ' जोंनिया मोसौजों हालेवनायाव जोङो न'खरनि गोजाल' गायोमोन नङा होमबा नों
औ नंगौ नंगौ नोंथां
नखरनि खानै खाथाम सुबुंजों गायोमोन माने मोसौआ सानसेयाव इमान बिदि बिगा बिगा बिगा ओ ओ फोथार होनायामोन नालाय दुब्लि होनायामोन बेनिखायनो खानसेयाव दिनै दब्लायसे गाबोन दब्लायसे बिदि होनानै ओ माइखौ गायोमोन आरो ओ दाथ' आरो बिदि सासे सानैजों माइ गायला दानिया आरो ट्रेक्टरजोंसो हालेवो नालाय ट्रेक्टर आथ' सानसेयावनो बिगा थाम बिगा ब्रै गोबां लाम लाम हेवनानै होयो नङा होमबा बिनिखायनो जोङो ओ माइ गायग्राफोरखौ जोङो माखासेल' थानानै बिदिनो खानसेयावनो फोजोबनाय बिदि खालामो आरो खायफाया औ थिग बेबायदिनो जेब्ला माइ गायखांनानै माइ एसे सोमो जों अब्लाना बेयाव हाग्रा जानायखौ जोङो फुनानै होयो आरो माइआ एसे जौ जौनायनि थाखाय बोलो मोननायनि थाखाय बिब्दिनो माइआ एसे सोमबाबो जों बेयाव हासार बियो जेब्ला ओ माइआ जोंनिया फिथाइ थायनानै जेब्ला मोनो अब्लानिया जों बेखौ ओ गोदोथ' बांसिननो जों आखाइजों ओ खासिजों माइखौ हानाय नुयोमोन। खिन्तु दा बिदि हाला बांसिनानो जोंनिया दा मेसिनफोर दोंसो हाजोबो आरो बेयो मेसिनजों हाखांनानै बेयाव न'आव ओ रोगायो-रोगानानै बेखौबो जोङो मोनायो ओ गोदो थ' मोसौजोंसो नायोमोन बांसिनानो दा बिब्दि मोसौजों मारोन नानायखौ नुनो थांला। दा ट्रेक्टर एबा मेसिनजोंसो नायो आरो। नोंथाङा औ नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलावबो बिदिनो गोदोनि बायदि मोसौजों हाल एवनायखौ नोंथाङा दाबो नुदों नामा?
जोंनि ओनसोलफोरावथ' जों दा मोसौजों हाल एवनायखौ जों गोबां खम नुनो मोनग्रा जाबाय आरो नोंथां। नुनो मोनलानो होननानैबो बुंजायो। जों बांसिनानो ट्रेक्टरफोरजों हाल एवनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। थिग बेबायदिनो ओ मोसौ आरो ट्रेक्टरजों हाल एवनायावथ' गोबां फाराग दङ नङा होमबा नों थां बिदिनो ओ गोदो गोदाय मोसौजों जा बायदि एवनानै जा बायदि हाया मोजां जायोन एबा माइ गायनो मोजां जायोमोन बिदि दा ट्रेक्टरजों एवनायफोरा बिदि जाया आरो।
औ जाया।
औ ओ ए-एवनायावसो बांसिन मानसि ओ सुबुं एबा मानसिफोरा बांसिन माइ मोननो थांदोंमोन आरो नोंथां माने हाफोराबो गोदो मोजां जायोमोन नालाय मो जांयै मोनोमोन बो एबा फोथारा। ओ दा ट्रेक्टर जों एवनाया बारा इसे जोंनिया ओ माइफोर खौ गायनो मोजां जाया माने हाया ओ ट्रेक्टरनि फाला बहाबा नाङो बहाबा नाङा। बे सिंनि हाफोरखो माने मोजाङै रुइयानो आरो। बेफोरनो आरो गोदोनि आरो दानि। थिग बेबायदिनो जोङो ओ बे मारा नाखांनानैबो जोङो बे जिगाबखौ जोङो जेनेबा ओइ फैगोन मोनसे बोसोराव मोसौनो जेनेबा दैज्लां समाव गांसो खामना दिनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां खोनाबाय दङ ना? औ बिदिनो जोङो ओ मोसौनो ओ जिगाबखौ जों माइ हुम खामना
औ।